औ खोनादों।
मा खामदों?
आं दं ओरैनो।
ए। बाथ आं न'खर फैनाय नंला नामासो सानदोंमोनलां।
हा?
फन फैनाय नङा नामासो सानदोंमोन आं।
अह। जोब्बायमोन नामा?
मोनसे दंबावोमोन ओमफ्राय आं मैया माबा होथ'वाखैमोन। साबमिट होथ'आखैमोन औ ओमफ्राय थेवबो माबा साबमिट जानाय देखायबाय थायो फन थांला माला लिमिटसो देखायबाय थादों।
ए।
होमबा फन फैगोन ना फैला सानदां
अह।
ओ ओ
होथ' नांला दा ना होमबालाय। रायलाय रायलायनाय जाखाबाय माने इदिबा?
रायलायनायाबो जाखाङाखैमोन हरनायाव बि रायलायखांनायल' देखायो रायलायखांनाय नङाबाबो।
अह।
जादों ओमफ्राय खालि कन्टिनिउ थुनानै बेखौहाय ओ फेनसिलजों सोलायनानै माबा दोंमोन आं। बेयो बे नाम्बारावनो फन थांफिननाय बिदिसो जादों।
खोनायानो। साबमिट होथ'आलासेनो बिदिनो दोनदों आं आमफाय साबमिट जानाय देखायगासिनो।
अह।
उम।
मा खालामदों दा?
ओरैनो दं फुंनि साहा लोंदों दासो।
अ'।
नों हालाय?
आङो फुङावनो दिनै मानसि लांदोंमोन आङो
ए।
हस्टेलाव दोनलांना फैबाय ओमफाय आरो दा गथ'फोर स्कुलाव दोनबोदों। दा ओरैनो दंथोयो ओमफाय गा-गारियावनो, हा?
जोंना फैखांबाय ना दोनहैनो।
ओ माबा आनजाद जागासिनो नालाय ओंखायनो खनसेनो लांफाखायो दा जि बाजि थामजि मिनिटाव ग'गोन।
ए नेगा नेदोंसोखा
ओ ओ नेदों। बेखायनो एसे माबा जानायखाय सम मोननायखाय सोरबाफोर माबा दं नामा होननानै रायलायनो होननानै माबा दोंमोन आङो।
ए औ।
जि अखा हादों जोंनिथिं।
अखा हादों नै
उम
नोंसिनिजोंबो हादों
मा साथा लायालासिनो थांनाय बेलाय अखायाबो नुयाखै जि फासिनोहाय उ फुनिखौनो हाबाय
एकदम माबासो टाइमावसो बिदि बबावबा थांनाय टाइम बहरावसो जि हाखायो
ए
थांनांगौ माबाबा जारला जानोसैलाय।
उम दाबोथ' माबा खामानि दंना दिनै
आं दिनै बेलासियावसो थांगोन। फुङावहाय सासे फैगोन थामबाजियाव
समखौ सोलायनानै लाना लादो इदिबा।
औ बिदिनो समाव मारैबा फुङावानो बेलासि जायो आरो।
दे दे
सानसेयावबो जों
उम
माने फोरोंगिरिया सानै दोथयो नालाय
औ फुङाव ओंखाम जायोना जायानो? फुङाव ओंखाम जायोना जाया नों
जायो जानायालाय
औ
बिनिनो अबाफोर थांनांगौबा जालांखायो आं फुङावनो
दाथ जाथआखै बेदिब्ला
उम
हेलौ
खोनाबायै अखा हानायखाय माबा जादोंलै नेट नाङा नाङा जादों
अ आंनाबो हेखदम न'आव नांखारथाराखै नै दा नै आं एखायनो मैया राव रावजोंबो रायलायाखै
ए आंना फैदों जाय जाय हरो बियो फैयो मालबा मालबा प्रब्लेम देखायबाय थायो
उम एसे एसेयावनो माबा एसे जेंना देखायबाय थायो
माबा जाखांनाय देखायबावबाय आङो बोरबा
अ अ उम दे जायखिया बेखौ नोङो गथायथनांला बै मोनसेया जायोबासो माबा
औ औ बेनोथ सानदों आं सोरबा फन हरदेरदोंदां नै हा
ए माबा खामानि मावदों नोङो
सयाबिन सोमना दोननो ओंखायनो सयाबिन सोमनो नागिरदां
औ माजों जागोन
फुंनि ओंखामा जाखांबाय सानसुनि सोमोनो सबिन संगोन नामा
औ उम ए सवाबिनखौ माजों जागोन होनदां?
जानो साजा जायो ना आलुजों जायो
अ
बिदि बारा जानोनो बायो
ए
फाजा मैथाजोंबा गोथाव मोनो सयाबिन मैथा
अ
नोंसोर हरनायाबा मोनगोन ना मोनला सानबाय आं
माथो रांआबो देखाया जेनबा जायजाया हरदों बिसिनिखौबो मोनदों ना मोनला सानबाय
आं बुजियाखै मा होनदों
ए नैबेयावहाय होनदां रांखौ नायबाबो देखायला ओमफ्राय आंथ जेनेबा हरनो हायाखै नालाय बै बेलेगफोर हरनायाबा मोनगोना मोना सानदां
ए माबाया राङा
औ
माबायो मोनो मोननाया ओमफाय एसे खम जायो आरो
बे देखायानदां मा जाखो
माबा ओहो बिदि माबाखौ बेसे बे बेसेबां गोबाव रायज्लायनानै बेसेबां माबा मोनो बेखौथ नोंनियाव देखाया ओमफ्राय ए होमबाबो बै माबा प्रसिजसिं जाफैयो
अ बेखौबो देखायाखै माथो
देखायाखैना
उम
अ दाख्लैनिफ्रायनो मानोबा इदि माबा जादोंलै बारा देखाया देखाया आरो बिबाङाबो रां हाबनायनि बिबाङा खम जाथारदों आं इदि मोनदों आरो एसे खम जादों नामा होननानै ओमफ्राय सिगाङाव रायलायनायफ्राथ' मालाय एसे बुरजा बुरजायै मोनथारदों माथो नैरोजानि बांसिन गाहाम मोनदों।
आंनियाथ' बा थामजिद'सिम थांबाय माबाया थाक्सा
दानिया?
ओ दानिया नोङा बै मोनसे गोजामा होम्बाबो बहुद खम बिराद खम बाङायथार
बेलेगफोरना बिदिसिम थांबावदों आरो
औ
सोरनाबा सोरनाबा नुजायानो नङाबा
उम ओमफ्राय मोनसेयाथ' माबायानो दाबो मा होनो बे रां माबाग्राया टुविल खालामग्राया बेखौनो होनो हायाखै
उम
साबैसे दैलाङो फरायसाफोरखौलाय?
नैबे है साब्रैसो दङ।
बेया मा मा क्लासनि?
बिदिनो ओ माबानि हो माहोनो हाइस गोजौ गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोर। इदिनो ओइड नाइन थेन। एखम सोरबा सोरबा लामाफ्राव फैदेरलाबाइयो।
ए एखमबा सोरबा सोरबा लामाफ्राव फैदेरला बायो होनदां।
लाबनायजों माबा गाखोग्राखोबो मोनबोखाबाय
ओ।
अ बेहा अखा हानाया मा थांलाय फैलाय हो
ओ नानि दं नामा खाथियाव?
ओ बिमायनि फिसाला।
औ ए
माला माला जि जालायो ।
समा। ए माबाथोंसै एसे।
उम। नोंनो माबा हरनायनि आं जागोनना जाया ।
आंनियाव।
औ।
र' बे दानजाग्रोथोंसै ना मा?
औ औ।
हेलौ।
खोनाबाय।
ए आंलाय सिरि सिरिबायदि खोनानायखाय। दानजालांबाय नामा सानदोंमोन।
ए बिदिनो अखा हाबाथाय मोजां नाङा।
उम उम उम। एसे माबा जायो ना।
खाथियाव दंखाबाबो अखा हाबा माबानो नागिरो।
उम। फुंनि ओंखाम जाखांबा दिबा।
औ फुंनि जाखांबाय।
अ मा ओंख्रि जाखो?
फुंनि ओंख्रिया मोनानि मैया दुदालि ओमफ्राय खानथाल बेगर बाथोन देनाय दंमोन।
ओरैनो सानसुनिखौ बेसेबांसो टाइमाव जानाय जायो समाव।
जिसे नङाबा जिनै बिदियावनो जायो।
अ। जोंहाबो बिदिनो बिदि टाइमाव जायो जानायालाय। दे होमबालाय सम जाबाय दे।